ओ औ हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय।
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
आङो नै दायो ओरैनो दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दसे सम आंजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां हागोन।
दायो आङो नोंथांजों बर' समाज आव माने औवानि बाहायनायनि सायाव सावरायनो सान
अ हागोन दे नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आङो जागायदिनि नोंथां।
औ दे दे ओम
औ
ओ जोंनाथ' बर' समाजाव औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोंना माने ओ‌ जोनोमनिफ्राय थैजासिम औवाजों मानसे मोनसे माने जोबोद एंगारनो हायै सोमोन्दो दं होननानै जों बुं नो हायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ
बेबायदिनो जोङो गाहायै जोङो जेब्ला गोदो गोदायनि समावहाय माने डक्टर अजा मोनस'यै बै गोदोनि समाव माने ओ‌ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै मोननाय बै माखासे मुलि हारिनि लाइ फांफोरजों ओ गाव गाव नि बेमारखौ सोखानो थाखाय गोदो गोदाय माने मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै गाव गावसिनि बेमारखौ माने सोखायोमोन आरो बै मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ बाहायनानै। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा जेब्ला ओ जोनोम जानाय समाव बे समावबो माने बे ओ डक्टर अजा गैयि समाव गोदो गोदायनि बुरिफोराहाय माने ओ बे औवानि जाखिनि औवा बिबु होननानै बुङोना बेखौ जोङो। बिनि गेजेरजोंहाय माने गथ' गोरलैनि नारि हानायावहाय जोङो बाहायनाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय।
औ औ नंगौ
बिदिनो आरोबाव जोङो ओ नुनो मोनबावो जोंहा गाहायै बर'फोरनि धोरोम बाथौ धोरोम बेखौबो जोङो गुबैयै जोङो औवाजोंनो दुमनानै दुमनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबो मोनसे ओ जोबोद ओ माने गोनांथार होननानै जों बुंनो हायो आरो बिनिफ्रायबो आरो बेबायदिनो जोङो बुंनो हाबावो जेब्ला जोंओ ओ जोंनि समाजावहाय सोरबा सुबुङा थैयोब्ला अब्ला बेवहायबो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने औवाखौहाय ओ औवाखौ जेनलाब हेबनानै आरो हे बेबायदिनो बेल' नङा बाननो थाखाय जोंहा औवाखौ बाहायनायखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो आरो बेबायदि बाहायनायखौथ' जोङो आथिखालावबो औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनो बेनिखायनो जों बुंनो हायोदि माने जोंनि बर समाज जिउजोंहाय औवाया मोनसे एंगारनो हायै सोमोन्दो दं आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
फोरो जोंनि गाहाय ओ गाहाय हाबाफोर जाहैबाय आरो बे जोंनो लोगोसे जोंहा माने गोदो गोदाय समावहाय आथिखाल मुगानि बायदि सिमेन्ट अन्थाइ इथा बेफोरो माने गैयै समावहाय जोंनि बर' बर' फोराहाय बे औवाजोंनो गाव गावनि थानाय न'खौहाय लुनानै लायोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा ओ थेवोल आरो मा होनो बिदि ओ औवा माने बेरा बेरा बानायोना माने न' लुनाय समावहाय जोङो इन्जुर इन्जुर जायखौ होननानै बुङो बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायोमोन आरो ओ बेनि अन गायैबो ओ जोंहा गोबां माखासे ओ माने संनाय खावनायावहाय नांगौ जानाय ओम ओ नांगौ जानाय नख'राव गोनां गोनां जानाय बायदि रोखोमनि आइजें आयलाफोरखौ जोङो न'आवनो बानायनानै लायोमोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोदो गोदाय आथिखालनि बायदि प्लासटिकनि कारपेटफोरा गैयामोन जायनि जाउनाव जोङो माने बै दारहाफोरखौ जों बानायोमोन ना दारहाफोरखौ दारहा होननानै बुङो बेखौबो जों औवाजों बानायोमोन आरो बे जों लोगोसेनो जोङो गो आथिखाल मुगानि बायदि बाख्रि गैयै समावहाय माने बांसिन फ्राय सुबुङानो माइ दोननो थाखाय जोङो औवाजोंनो हेबनानै दुलि बानायनानै लायो योमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो मैगं दोननो थाखाय माखासे आ ओ मा जेंगाय होननानै बुङोना मैगं बानलु बेफोरबायदि सुनो थाखायबो जोङो माने फिसा फिसा खादा हिसाबै जोङो हेबनानै लायोमोन आरो जोंनि बर'फोराहाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो आरो नुनो थांबावो ओ गोबां माखासे ना मैहुर खालामनायाव बाहाय जाग्रा आइजें आइला फोर जेरै ओ औवाजों बानाय जानाय जेखाइ खबाय ख'खा सेन गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो जा खिनि माने जोंनि संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो औवा जोंनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो औ ओ बेबायदिनो जोंनि जोंनि बर समाज जिउजोंहाय माने औवाया मोनसे एंगारनो हायै सोमोन्दो दं होननानै आङो बुंनो सानो नोंथां ओ दायो नोंथाङा ओ बे औवानिनो औ औवाया जोंनि बर' स समाज जिउजों माबायदि सोमोन्दो दं बेखौ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ
ओ दा गोदो गोदायनिफ्राय लानानै जि औवानि जि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फ्राय बुंलांखाबायानो थेवब्लाबो आङो आरोबाव माखासे ओ जि आंनि मेगनाव नुबोदों बा मिथिबोदों बे खौ आंबो आंनि फारसेनिफ्रायबो आङो नोंथांनिसिम ओ फोरमायथिनो सानबाय।
औ
गोदो गोदायनिजों दानिजों अनेक जोङो सोलायनायखौ नुबोबाय थेवब्लाबो दा आथिखालावब्लाबो औवानि बाहायनाया जों जोबनानै थाङाखै गोदो गोदायनि नो जिथुनाखि बर'फोरा जे रायजो जाबोदोंमोन जि ओ बै रायजो जानाय समाव जि थानो थाखाय जि न' बानायबोदोंमोन बै न' बानायनाया गासै बो बे समनिफ्राय औवा, थुरिफोरजोंनो ओ बानायबोनाय एबा सोलिबोनाय नङा होमबा दा औवानि जिथु औ औवानि खुन्था होन औवानि गासैबो आरो इन्जुर औवानि इन्जुर गासैबो बेफोरो गासैबो माने औवाजोंनो सोलिबोनाय एबा औवाजोंनो बानायबोनाय नङा होमबा? दा बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय लोगोसे आरो ओ बारि ओ दुमनाय जेवरा दुमनाय बेफोर गासैबो औ बेफोरो औवाफोरजोंनो बानायनाय आरो लोगोसे जोंनि ओ समाजाव एबा जोंनि जि बर' हारियाव मोनसे एंगारनो हायै जिथुनिखि माखासे जेरै संग्राय, सान्द्रि, जेखाइ खबाइ, नङा होमबा नोंथां? बेफोरथ' आरो औ जोंनि साफ्रोमबो बर' न'खरफोराव बेफोरो थायोमोन आरो नङा होमबा?
औ
दा बेफोरो गासैबो माने ओ औवाजोंनो हेबनाय। आरो बिनिफ्राय मोन से मख'जाथाव होननानै बुङोब्ला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ औवाखौ ओंख्रि महरैबो जोङो बाहायबोनायखौ मोनदों नङा होमबा बे औ। बेखौ जोङो ओंख्रि हिसाबैबो बाहायबोदों आरो बेजों गोबां माखासे आइजें आइलाफोरबो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने हेबबोनाय आरो आइजें आइला बा बानायनानै न'आव सोलिनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों। न'नि अनगायैबो आरो ओ जेरै खखा होन जेखाइ-खबाइ बेफोरबायदि हेबनाय गोबां जों संग्राय-सान्द्रि बेफ फोरखौ जोङो हेबनायखौ माने नुनो मोनदों आरो। दा बेफोरखौ जोङो ओं मिथिबोबाय थानाय दा बेनि ओयफ्राय आरो दा बेनि अनगायै आरोबाव जोंनिया बेरा बाहायनाय नङा ओमबा? बेरा आरो दा ओ जि जिथुनिखि गिबि गिबि बाहायनाय जिथुनिखि गथ'फोरनि जि नारि होनाय बेनि सोमोन्दैथ' दहाय नोंथाङा ङा बुंलां खाबायानो बे जोबोद मख'जाथाव बेयो गोदो गोदाय जेब्लानाखि डाक्टर अजा बे समाव माने जोबोद खममोन आरो गैयामोनखौनो जों बुंनानै बुंनो हायो। बे समाव मा खालामोमोन जे गथ'फ्रा जेब्लानाखि न'आव जन्म जायोब्ला एबा जोनोम जायोब्ला बै गथ'नि नारिखौहाय गिबि गिबियाव औवानि निलि जायखौ होननानै बुङो बे निलिजोंहाय बेखौ हाहोनाय जायोमोन आरो माने। दा बेखौ गिबियाव बेयाव बाहायनाय जायो गथ' जन्म जानायाव आरो थैनायावबो जोङो बे औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो मानो होनोब्ला जेब्लानोाखि थैगोन जेब्ला रुंसारि जागोन अब्ला बैखौ बाननानै लांनो थाखाय बाथि हिसाबै बेखौहाय ओ मा खालामनाय जायो बे औवानि सायावनो फुथुनाय जायो आरो बेखौनो लानानै थांनाय जायो आरो
औ औ
बे आरो होमबा जोङो बेनिफ्राय मिथिनो हायो जोनोम जानायावबो जोंनो औवाखौ नांगौ फारसेथिं थैनायावबो जोंनो औवाखौ नांगौ होमबा जों बुंनो हायोदि माने जोंहा जोनोमनिफ्राय थैजासिम माने औवाखौ औवानि बाहायनाया एखे जोंजों एंगारनो हायो सोमोन्दो दं। दहायनो नोंथाङानो बुंलांखाबाय। बेबायदि नङा होमबा।
औ नोंथां आरो औ आरो जोङो माने ओ जोंना जाय जोंनि गाहाय आबाद माइ आबाद मावनायावबो जोंनो गोबां माने औवानिनो जेरै जोङो बावखा ओ हुकेन आरो बेबायदिनो खोथिया बाननो थाखाय जोङो माखासे खोथिया बारि बाथि होनना बुङो ना। औ बेफोरखौबो बाहायो आरो बे समाव जोङो जेब्ला माइखौ सरो अब्ला बे समावबो जोङो टेननवल महरै बाहायोना। औ औ बेबायदि बिदिनो जोंहा माइ माइ आबाद मावनाय समावबो गोबां माने औवानिनो जोङो आइजें आयलाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो।
औ औ नंगौ।
अब्ला जों बुंनो हायो जे जोंनि गासैबो जोंनि जोंनि बर' समाजावहाय गासै बिथिङाव नायोब्लानो जोङो औवानि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननो आरो
औ नंगौ जिउआव सानफ्रोमबो जोङो माने सोरांबानो सोरांबानो जोंनो नांगौ जानाय गासैबो आइजें आयलाफ्रानो जों हा औवाजों बानायनाय नङा होमबा। औ बेनो आरो जों सोरांबानो बेखौनो बाहायनो मोनो आरो
औ बिदिब्ला ओ दिनैनि सावरायनायखौ खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे औ।